ब
हेल' नोंथां। गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम।
गोजोन फुंबिलि।
औ नोंथाङा दा सिखारबाय दा।
औ सिखारबाय।
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं।
आङो साहा लोंखांबाय दासो।
औ औ
दा ज दा जना दंथ'यो।
औ औ फुङाव नोंथाङा थाबायनो थाङो ना थाङा गामि बा लामाफोराव।
औ औ थाबायो।
थाबायोना औ। दा नोंथां नोंथांजों आङो फुंनि समाव एसे। आयदानि बा खोथा सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां।
ज औ हागोन हागोन बुंलाय।
औ ओ नोंथाङा दा। सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा होमबा। सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायना होदों होनबालाय।
औ औ दा सोलोंथाइ बुङोब्ला। जोंनि ओनसोलाव जोबोद गोनांथियानो जानानै फैदों।
औ।
मानो मानो होनोब्ला। सोलोंथाइ नङाब्ला जोंनि ओनसोलाव थांना थानायनि। राहाया जोबोरैनो गोब्राब मानो। मानो होनोब्ला दिनैनि समाव जाय जाय सोलोंथाइ लायाखै। बियो दा जोबोर गोब्राब थासारियाव। दङ आरोना।
उम उम।
बेनिखायनो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोरै गोनांथि।
औ नों।
दा नायनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव। उन्दै उन्दै गथ' गथ'साफोरा। फुंनि दाइन रिंगा ग रिंगा जानाय लोगो लोगोनो। थाग थियारि जानानै फरायसालियाव थाङो आरो ना।
औ नंगौ थारैनो।
बेनि उनाव थांनानै। सोलोंथाइ लायो आरो ना फोरोंगिरिनिफ्राय।
औ।
बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानाया जोबोरैनो गोनांथि आरोना
औ औ
दानि दानि जुगाव सोलोंथाइ लायाब्ला जोबोरैनो गोब्राब जानानै फैदों आरोना
औ नंगौ
नोंथाङा सोलोंथाइ लानांगौ ना लानाङा होनना सानो
सोलोंथाइखौ जोंनो लानांगौ आरो ना नोंथां
औ औ
औ ओ दा नोंथाङाथ' सोलोंथाइनि बागै फोरमायलांबाय आंबो एसे फोरमायलांनोसै होनबा आरोना सोलोंथाइनि बागै
औ औ बुंलाय
औ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोङो जा फरायनायनि सोलोंथाइल' नङा आरो ना नोंथां जेनेबा सोलोंथ होननाय लोगो लोगोनो सासे सासे उन्दै गथ'आ बा जोनोम जानाय लोगो लोगो सासे गथ'साया जा जोनोमनिफ्राय जा सोलोंबोयो बेखौनो सोलोंथाइ होनना बुङो आरो ना नोंथां
औ औ
जेरै हाय बिमा बिफानिफ्राय ओंखामखौ माबादि जानांगौ बेनि सोलोंथाइ बा माबायदि रायलायनांगौ गावनि बिमानि राव जेरै जोंनियाथ' गुबुन गुबुन राव थायो नालाय राव राव राय्लायग्रा मानसिबो थायो बेनिखायनो माने गावागाव हारिनि गुबुन गुबुन राव थायो जेरैहाय बर' एसामिस मनिपुर पुरि बाङालि बायदि रोखोम रोखोमनि आरो हिन्दी माराठि तामिलनाडु बेफोरबायदि माने बायदि रोखोमनि राव थायो नालाय
औ औ
बेनिखायनो माने जाय गथ' साया जाय हारियाव बा जाय रावनि बिमानियाव जोनोम मोनगोन बे बिमाया माने बे गथ' सानो गावनि बिमानि रावखौ फोरोंहोयो बा सोलोंथाइ होयो बेखौनो सोलोंथाइबो बुङा ना बेखौबो
औ औ
औ आरो लोगोसे जोंनि जिउआव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि बा जोङो बोसोरफ्रोमबो जेब्लानाखि जोङो बोसोर बोसोर देरलांबाय थागोन अब्ला माने जोङ मोनफा मोन मोनफा सोलोंथाइ मोनबाय थागोन
जेरैहाय अंगनाबादिनिफ्राय अब्लाथाय जोङो अंगन बिनि उनावहाय जोङो उ अगानाबादि जों एल पि स्कुलाव फरायो बेवहायबो जोङो क्लास सेनिफ्राय थाखो सेनिफ्राय थाखो बाहालागै सिखायनो मोनोबा बेहाय माने माबायदि गुन गयानफोरखौ माने मोजाङै फोरोंनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो हाइ स्कुलाव फरायो आरो नोंथां औ बेखिनो जोङो दा फरायनायनि सोलोंथाइया बेखिनियानो आरो जेब्लानाखि जोङो गुबुन सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला बा सोलोंथाइखौ जोङो होनखाजोबोबा अब्ला मानो सोलोंथायया जाहैबाय गासैबो बेसाद बा जों माबाफोरखौ खामानि मावब्ला बेनि सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जेरैहाय जोङो गारि सालायोब्ला बा कारफोर सालायोब्ला जा कार सालायनाय सिखायनाय बेबो मोनसे सोलोंथाइ कारखौ माबायदि सालायनांगौ माबायदि बि जोङो ब्रेक लानांगौ बा जों माबायदि गेरखौ थिखांनांगौ बा खमायनांगौ बेफोरबो माने मोनफा मोनफा सिखायनाय आरोना नोंथां सोलोंथाइ जेनेबा जोङो बेनि सोलोंथाइखौ जोङो जायनिखि सालायखांबाय बा बेनि गियान मोनखामबाय बेनिफ्राय सिखायनो सोलोंनो हायो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला सोरखारि साख्रिनि माबाफोर
ज
आनजादफोर होनो थाङोब्ला अब्ला जोङो बेनि सोलोंथाइ बा बिनि गियानखौ लाग्रोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा जुदि बे साख्रिनि आयदायाव बा जोङो बे आनजादनि बेलायाव माने जोङो जेबो खुनु सोलोंथाइ गैयाब्ला अब्ला माने जोङो उथ्रिसाार जानो हानाय नङा आरोना नोंथां आन्जादाव औ थि बेब औ थिग बेबादिनो जोङो जेब्ला ओ आबादनि बेलायाव बुङोबा आबादनि बेलायावबो सोलोंथाइनि गोनां जायो आरो ना नोंथां
औ औ
दा आबादनि बेलायाव सोलोंथाइया माबायदिहाय होनना बुङोब्ला जेब्लानोखि जों माइ आबाद मावो माइ आबाद मावोब्ला जुदि जोङो जानाखि मुलिफोर होयो बा जोो खैथियाफोर माबायदि फोनांगौ माबायदिहै फुनांगौ माबायदिहै गायनांगौ बेफोरखौ जोङो जुदि बायबो मोनथियाबा बायबो सोलोंथाइ गैयाब्ला अब्लाना जोङो माइ मोननाय नङा बा जोंनि गायनाय फुनाय बायदिफोरा जाजोबनाय नङा आरोोना नोंथां बेनिखायनो जोङो गेदेर गेदेर जायनिखि रोंगौथि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय माने जोङो रोंग्रोनानै बा सोलोंग्रोना लानांगोन आरो नोंथां थिग बेबाददिनो जोङो फालांगियावबो जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो जेरैहाय जोङो फालांगियाव माबायदिहाय सोलोंथाइ नांगौ जायो होन्ना बुङोब्लासो जोङो मोनथिगौ जे जायानखि फालांगि फालांगि मावनाया जुदि फालांगिनि बागै जुदि जोंहा एसेबो सोलोंथाइ गैया बा जेरैहाय गाइखेर जेनेबा सोर जाय मानसिया जुदि सोलोंथाइ थायो बेफोरबायदिया माने फालांगिखौ माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो बा माबायदि बांसिन रां आरजिनो हायो बिदिखौ माने नाजायो आरो ना नोंथां जायखिजाया फालांगिरियानो औ थिग बेबायदि जों जुदि मोसौनि गाह गाइखेरखौ हमनानै जों जुदि फालांगि मावोब्ला ओरैनो सोलोंथाइ गैयै मानसियाथ' जोंनिया जेनेबा मोसौनि गाइखेरखौ ओरैनो फानगोन आरो आं नोंथां डाइरेक्ट नरमेलि फानगोन नाथाय जायनिखि फालांगिनि बागै मोजां सोलोंथाइ दं बेयो माने बा जायनिखि गेदेर फालांगियारि बे माने माबायदि मावगोन होनना बुङोब्ला बे बिखौ गाइखेर मिखि बारनानै बिनि नै गुना दामाव फाननो हायो बा बेखौ पनिर बाननानै बेखौ थाम गुना दामाव फाननो हायो आरोा नोंथां मानोना मुवाखौ जोङो माबा मोनसे महर होयोब्ला बा माबा मोनसे बानायोब्ला बै खम बेसेनि मुवया माने बिनि जोथार जेब्लानाखि जोङो बेखौ साव सोलायहोगोन अ मान बियो म मोनगोन बेखौ बिनिसेन बा आ जोंना बुङा आं सानो आरोना जेरावबो जेखि जाया आनजादानो जा फरायनायानो जा बा फालांगियानो मावनायानो जा बा आबाद मावनायानो जा बायदिसिना रोखोमनि आर ना नोंथां बायदिसिना सोलोंथाइखौ जों नुनो मोनो आरो बिमा बिफान बे जोङो मोजां गियान गुनखौ जों सोलोंथाइ लानांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ-औ
बेखिनियानो ओ नोंथाङाबो एसे सुंदुयै फोरमायबावना होदो होनोमबालाय सोलोंथाइनि बागै।
औ-औ
औ
दा बुंनो थाङोब्ला ओ सोलोंथाइया नोंथाङा दा जि बुंबाय बे थारानो जोबोरैनो थार। दा सोलोंथाइ बुङोब्ला फद फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा नोंथाङा बेखौथ' बुंबायानो।
औ नंगौ
सोलोंथाइ होनोब्ला दा-दानि जुगाव थांना थानायनि मोनसे राहा आरोना।
औ नंगौ-नंगौ थारैनो।
उ औ दा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि आरोना बुंनो थाङोब्ला। जेरै थांना जेरै थांना थानो थाखाय मानसिनो ओंखाम नांगौ। ओ दै नांगौ बेबादिनो थांना थानो थाखाय सोलोंथाइाबो मोनसे गोनांथि बुस्थु आरोना। नोंथाङा-नोंथाङाथ' बुंबायानो जेनेबा थांना थानायाव जेरै बेसा ओ फालांगिनि बिथिङाव गायखेर मोनसेखौ फाननो थाखाय बेयाव जेनेबा बेखौ
औ
सुनानै जुदि मोजाङै सुनानै बेखौ फाननाय जाया अब्ला बेहा जोबोरैनो लस जागोन ना।
बेखायनो ओ बेयावबो ओ फालांगिनि बिथिङावबो बे सोलोंथाइया जोबोरैनो गोनांथि।
औ-औ
लोगोसे ओ नोंथाङा मोनसे बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा?
औ बुंलाय सोंजागोन
जेनेबा मोनसे निखावरि न'खरनि सोलोंथायाइ लानाय आरो ओ दोहोनि न'खरनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेराव नोंथाङा मोनफा मोननै एसे फारागथि बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां एसे सोंथिखौ खेबसे फिन खेबसे बुंफिननो हागोन नामा नोंथां।
ओ जेनेबा दोहोनि जा दोहोनि सुबुं फोर दङ बिसोरनि जा गथ'साफोरा सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा मोनो ना मोना आरो बेजों लोगोसे निखावरि सुबुङा निखावरि सुबुंनि न'खरनि सुबुंनि ओ जा ओ गथ'सा दं बेहा सोलोंथाइ लायनायाव माबायदि उसुबिदाफोर नुजायो बेखौ एसे बुंफोरना
ओ दा नोंथाङा सोंदों जे ओ निखावरि सुबुंफोरनि आरो धोनि सुबुंफोरनि जानखि गथ'फोरा फरायसा बा फरायनायनि समाव माबायदि खुबिदा मोनो बा माबायदि खु खुबिदा मोननाय बिदि बागै सोंदों आना नोंथां।
औ औ औ।
औ नाथाय आथिखालाव आं बुंनो थाङो जे जोंनियाथ' जाथोनि बा जायहा रां दं बिसोर माने आ जोंनि जा प्राइभेट प्राइभेट फरायसालि फरायसालिमाफोराव मुं थिसनो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरो नाथाय जोंनिया जानो गिया जाय नाहा रां गैया बिसोर माने गभारमेन्ट बा सरकारि फरायसालिफोराव फरायो नाथाय आथिखालाव जोंनि सरकारा माने- ओ जा जाखिनि फरायनायावनो गोनांथि जायो बेफोरखौ माने जोंनो होखायो आरो ना नोंथां! बेनिखायनो बां- ब्रै आ आंखाल गोग्लैया बा जोंनियाथ' नै सरखारि फरायसालि बा- हाइ स्कुलफोराव जोंनिया माने- बिजाब बुहिनिफ्राय आ बायदि सिना जोंनिया ओ बयबो मोनखायो आरोना नों बुनायखौ जों-
औ औ!
फ या जों- नाय ये बायदिसिना गोबां रां नोंथां!
औ औ!
ओ बेखिनियानो जेखियानो जादोला दाथ' जोंना नै समा बांबाय ओ नो- थांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ-
गोजोनथों गोजोनथों!